हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां मा खालामगासिनो नोंथां?
आंथ' ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङा।
औ नोंथां नै आङो बायजोआव जिरायनानै दा बारसो जागासिनो एसे बार लागासिनो माने बोथोराबो जोबोद गरमथार नालाय। ओंखायनो बायजोआवसो जिरायनानै दंगासिनो आं
दा नोंथांमोननिथिं मा मा जों मा ओंख्रि नागिरनानै मोनो हागोन। फोथारफोरावहाय गोबां जानांगौ नोंसिनि खाथि खालायाव माने बिदि हाग्रा माने दङ। मैगं नायगिरनानै जाफैनो हानाय हाजोफोर बेबायदि दङ नामा? ओमफाय आरो माबायदि नोंसिनियाव मा मा ओंख्रिफोरखौ जों बेबायदि मोनलाबायो मैगंफोरखौ हाग्राफ्राव
औ नोंथां जोंनाथिं थिंथमाने गुबुन गुबुन रोखोमनि माने मैगंफोरखौ मोननो हायो नोंथां माने हाग्राफोरनिफ्राय आरो ना हाग्राफोरनिफ्राय ना नोंथां?
औ औ नंगौ।
ओरैनोथ' जोंनिथिंहाय बिदिनो माने जायगायावहाय खाथि खालायाव माने हाग्राजोंनो बुंफबनायखौनो जों होनजायो माने हाग्राबो दङ आरो मोनसे साइद जों हाग्रा आरो मोनसे साइदजोंहाय मा होनो। गामि बिदि होनजागोन आरोना मानो होनबा जोंना जाय गैया गामि ओनसोल नालाय बिदियावहाय माने हाग्रा खाथि थि बिदि आरोना हाग्रा एरियाबो दङ। दा बेवहाय जोङो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर खौहाय जोङो माने न'फोरावहाय गायाबाबो जुदि नोंथाङा हाग्रा दा ओनसोलावहाय ओरैनो नायबा बायनो बा बेरायहैनो थाङोबा माने नोंथाङा नुगोन जे बाहाय माने मैगंफोर माने जों जायखौ जायो। बेखौहाय जोङो मोननो हायो आरोना नोंथां। ओरैनोथ' जोङो जोङो बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि हाग्रा हाग्रा माने फै फैनाय बा बिदिनो संसार जाग्रायानो होनजायो माने बेफोरनि गेजेरावनो जोङो माने हाग्राफोरखौ माने मोनो हाग्रायाव जेखौ जाथावथाव बेखौ नायनानै माने ओ ओ जा जायोमोन आरोना जेरै दाबो सोलिगासिनो दङ औ बेफोरखौहाय जोङो
हाग्रानिफ्राय मोननाय ओ जे जोङो ओ जाग्रा ओ मैगंफोर बेफोरनो जाहैबाय जेरैहाय जोङो नुनो मोनो बेफोरो माने लामा फ्रावबो जोङो ओ ओ रज'नानै थानायखौ नुनो मोनो आरो ना जेरैदिं खिया बेखौबो जोंङो जानाय जायो आरो बेखौहायो जों जोङो ओ भाजिया जानाय जायो आरोना आरो टमेट' फिसाफोरजों होनानै जोङो बेखौहाय भाजा जायो आरोना ओं बिनि अनगायैबो जोङो बिदिनो फोथारफोराव जेरै ओ माइनि ओ दुब्लिफोरावहाय ओ जों बेखौहाय माइ हाखांनायनि उनावहाय रज'नानै थानायखौ नुनो मोनो बेफोरखौबो जोङो फुनानै जायो आरो ना बे जाहैबाय ओ ओ माना मुनि बिदि ओ बेखौहाय मैगंखौ जोङो जायो आरोना बेखौ माने जोङो ओ हाग्रानिफ्रायनो मोनो आरो जोङो बेखौहाय ओ जोंनि देहानि थाखाय ओ मुलि होनानैबो माने मोजां जायो माने बेमार आजार जाया बेखौ जाबा होननानैहाय जोङो फोथायो आरोना बेखौबो जोङो जायो औ बिनि अनगायै जोङो बै खार' खान्दाय होननाय ओ माने हाग्राफोरावहाय रज'नानै बियो ओ बिफांनिफ्रायहायो माने ओ सिरियो बिबार जानानै माने ओमफ्राय बेखौबो जोङो जायो आरोना ओ जोगोनारफोर झल संनानै बे खार' खान्दायखौहाय फ्राय फोर एवोबा माने ओ बिराद ओ मुजि हाबो आरोना जानो नोंथां बेखौथ' जोङो खार खान्दाइखौ जोङो सिगाङाव जिरनानैहाय माने ओ बेखौ जुदि नोंथाङा माने बेयो खाथो खाथो जायो नालाय नोंथाङा बेखौहाय गोखा जानो हायाबा माने जोङो बेखौहाय दैजों दसे सम माने रुदबनानैहाय बेखौ फ्राय एवनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो औ बेनि उनाव दा जोङो खिफि बेन्दोंखौ जायो ओ हाग्रानिफ्रायहायो बिनि अनगायैबो जोङो उम ओ मा होनो ओ बिदिनो ओ हाग्रानि बै गोखा बुस्थुआ मामोनलाय बियो? ओ खायला बेखौ औ खायला औ बेखौहाय जोङो ओ जायो आरो ना माने बे बेन्दों बायदि मानबाय बायो माने मान लायो नालाय बेखौ जोङो जायो आरोना औ बेनि बिनि अनगायै माने हाग्राफ्रावहाय
खायलाखौ खायला गोखाखौ माबायदि खालामनानै जायो नोंसोरो?
अ नोंथां जोंनाथिं बेखौहाय माने बिगुरखौ हानानै बा बेगरखौ गारनानै ओ ओ फिसा फिसा मा होनो ओ हानानै बेखौहाय फ्राय एवनानै जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोङो फ्रा यनि अनगायै बै जे नाफोर मोनोना फिसा फिसा ना बा जेखिजाया नाफोरजोंहाय ओ जोङो बेखौहाय बाथोनबो जायो आरो बिदैबो जायो आरोना सोरबा सोरबा
माने बिदै खालामनानै बिदै जब जब थुब खालामनानै नाफोरजोंबो जायो आरोना खायलाखौ नोंथांमोननिथिं माबायदि जायो नोंथां नोंथां
बेबायदिनो जोंनि औ नोंथां औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो मोनो माखासे हाग्राफोर दङ जोङो हाग्राफोरनिफ्राय बायदिसिना मैगंफोर नागिरनानै लायो आरो खोनादोंना नोंथां
औ
खोनादों
खोनादों खोनादों
औ बेबायदिनो जोङो माखासे मैगंफोर नायगिरनानै जाफैयो जेरै जोङो मालाबा खा न' खाथि खालानि एसे फिसा फिसा हाग्राफोरावनो थालाबायनाय जेरै दिंखिया बेफोरखौ जोङो लायनानै जोङो जाफैयो बा जों मालाबा समाव गाव गोजानो एवनानै जायो ओमफ्राय दावउदैफोरजों एवनानै जायोब्लाबो गोथाव जायो ओमफ्राय आरो मानसि रोखोमनि दिंखिया दङ जायखौ जोङो दिंखिया नायदाव होनो बै दिखि दिंखिया नायदावखौ माने बिदै होनानै ओंख्रि संनानै जायोब्लाबो गोथाव जायो माने बिदै थुब थुब थुब होनांगौ आरोना बेबायदि बिदै थुब थोब होनानै सङोब्ला बे दाय दिंखिया नायदावा गोथाव जायो ओमफ्राय आरो जों हाग्रायाव बिदिनो जोङो खुङो बैसागो बोथोर समाव आरो जोङो जेरै गोखा गोखै ननायागिरनाय ओ बोथोर बे सानखालि जोङो खुंखाफोरखौ लायो बैसागो बोथोर समाव मान गोबां मैगं फोरानो रोदोमनानै अखा गोरलै बा अखा गोदान जों ओ माने सिजानानै बा मोन अखा मोननानै माने बा मैगं थाइगंफोरा बा बिफां लाइफांफोरा बालाइ गोरलै हरनाय हरो आरो थिग बेबायदिनो जों बै समाव ओ खुंखा मैगंखौ जोङो लायो खानानै आरो लोगोसे लाफा सायख'लायो गोदुसुमै ओमफ्राय ओ जोङो आरो बे नोंथाङा बुंनाय बदि खिफि बेनदों बेफोर खौ जोङो लायो आरो लायनानै जोङो जाफैयो बे लाफा सायख'खौ जोङो बिराद ओ मोजां बेयो मोनसे मा होनांगोन जोङो मुलियारि मैगंफोर होनांगोन आरो जों बेखौ। लाइफां बे लाफा सायख'या माने एसे खैसिब खैसिब जायो गोखै गोखै ओमफ्राय नाफोरजों जायोब्ला बिराद गोथावमोन जायो आरो ना एबा जोङो अमा बेदरफोरजोंबो जाजायो बिनि ओ गोरलै गोरलै बिजौखौ लाबोनानै बिलाइखौ लाबोनानै जोङो संनानै जानांगोन
औ
बिनि उनाव जों फुंखाखौबो जोङो माने माब्लाबा बेखौ गाव गोजाबो जोङो बेखौ लाबोनानै एवनानै जाफैयो आरो जोङो मालाबा समाव अमा बेदरजों मालाबा समाव दाउ बेदरजों जायो आरो सोरबाया। बेखौ दाावदै होनानैबो दाउदैजों एवनानै जायो आरो गोरानै। जानो गोथाव जायो।
ओम
औ बेबायदिनो आरो जोंहाथ' आरो मोनसे दंबावो। जों बेखौ खाथि खालायावनो मोनो जोंनि न' खाथि खालाफोरावनो हाग्राफोराव थालाबायो। बे थास' हाग्रानि थास'या बेयो गोबां बे थास'। खौथ' जोङो माने मोनसेबो बिनि बाहागोयानो गारजाया होनना बुंनांगोन। जोङो मोनफ्रोम बाहागोखौबो जोङो जायो बेनि थास' आइथिं। थास' बिबार बे थास' बिसुं थास' देनथा ओमफ्राय लोगोसे बिनि ओ बिनि बेदरखौबो जों जायो जाय थारुन ओ फिसा फिसा बिनि बेदर थाङो बेखौबो जों जायो। जोङो दा दैज्लां बोथोराव थास' आथिं। ओमफ्राय बिबारखौ जोङो मोजां मोनो मोनो आरो बे बोथोर। बोथोराव दैज्लां बोथोराव माने बिराद। मोजां दायो ना गोर थास' बिबारखौ लाबोदो लाबोनानै। ओ नाफोरजों सङोब्ला जेबो ओरैबायदि गोथाव जायो। लाथा लाथा एवदो एवनानै। जोङो नाखौ होफादो नाजों बिदि संदो बिदि सङोबाथाय माने ओरैबायदि गोथाव। थाव मोनजायो आरो ओ बेफोरखौ बोथोरनि खनसे माने मोनजायोब्ला बिराद मोजां मोनो आरो जोङो खनसेबाबो जायो होना बुंनांगोन। नार जोङ नायागिरनानैबाबो जायो बा जोङो मालाबा समाव। सोरनिबा गुबुना नायगिरनानै लाबोनायखौबो जोङो बायनानै लाबोनानै जाफैयो आरो
औ
ओमफ्राय आरो थास' आथिं जोङो दाथ' दैज्लां बोथोराव जों थास'आइथिंखौ मोनो बेबायदि ज जोङो थास' आइथिंफोरखौ खाना लाबोनानै बायदिसिना बेदर नाफोरजों जोङो जाफैनाय माने जाफैयो आरो‌। उम नाथाय जोङो थास' बिसंखौ दा बायदियाव बा थास' बिनि देन्था गोरलैखौ जोङो दा बायदियाव बां बारा जानाय नुनो मोना आरो। मानोना एसे जोंनि मानसिफ्रा मा होनो अखा बोथोराव जायोब्ला मानो होननानै बुङो। बेनि थाखायनो माने दाबायदि समाव बारा जानाय नुनो मोना आरो जेब्ला ओ मेसें फोराव ओ बियो उ गाव बिलाइ बोराया थैगोन। ओ रानगोन राननानै गोरलै गोरलै देन्था हरो ओमफ्राय अब्लानिया बै समावहा गोरलै गोरलै बे देन्था बा बिनि। बिलाइ गोरलै हरनायखौ जोङो। देन्थाखौ ओ हास'ना लाबोनानै जोङो जाफैयो आरो। ओमफ्राय था आ बेफोरबो मोनसे मोनफा मोनफा जोङो माने मुलियारि माने मैगं होननानै बुंनांगोन आरो जोंनि बे थास' थास' गोसो मनि बे देन्थाखौ एबा बिथ'राइखौ जोङो जायोब्ला उ जोङो आइरन मोनो होननानै बुङो आरो बियाव आइरन थायो माने जों जा बिगियानारि जेबा माने डक्टर बायदिसिनाफ्राबो बेखौ बुङो आरो माने जोंनो बोसोन होयो बेबायदि बेफोरखौ जा होननानै ओ बिफोराव आइरन थायो बिबायदिनो जोङो। माने जोङो बिफोरखौ सिगां समाव माने बिफोर बिगियानारि माखासे खान्थिफोर बखौ मिथियै समनिफ्रायनो जों नाथाय बिफोरखौ जाबोखायो आरो।
नंगौ
बिदिनो जोङो माने बिफोरखौ जानो बासिखानानै लाबोदों। बा जोङो बिफोरखौबो जायो जानो हायो होननानै जोङो बाहायबोखादों जानानै। बेनि उनाव आरो जोङो मेसें बोथोराव बिनि थास' बेदर आ बिखौबो जोङो जायो आरोना नोंथां औ नों थां होमबा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै। दोनथ'नोसै आरोना दे नोंथां।